खुलुमबाय मा खालामदों
दङ ओरैनो नोंहालाय मा खालामदों
आंबो दं र' बिदिनो जनानै
खबरफोरा माबोरै
खबरफ्रा बिदिनो एसे मोजां नोंनालाय बोरै
खबरा बिदिनोसै मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो
अ
बोथोर फोरालाय माबोरैहाय ओ नोंसिनि ओ सोलावलाय
बोथोरा जोंना दा बहुद मोजां सोलिगासिनो अखा हागासिनो ना
औ
नोंसिनिजाय हादों बा अखा
जोंनिजोंबो हादों अखा बांद्राय नोङा खम खम हादों
ओ मिया हायासै होमबा
ओहो
ए जोंजों मियानिफ्रायनो हागासिनो
ए ए नोंनावहाय आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन ए नोंसोरनि ओनसोलाव हाय मागो दमासिखौ माबोरै फालिनाय जायो
अ जोंनि ओनसोलाव ना अ मागो दमासि गिबिआवथ' ओ ओ बहुद गाजा गोमजायै फालिनाय जायो फालिनायालाय बेयाव किसुमान बहुद नेम फालियो आरोना फार्स्टआवनो जों एक थारिखै बेलागुर सावो आरो ओमफ्राय बेनि अखानायै जों फिथा सावराय देनानै गाजा गोमजायै जायो आरो आं माने बारा फोरमायनो रोङा आरोना
मा होनो औ जोंनि जोंनिजोंबो माने बिदिनो
अ
जोंजोंबो औ बेलागुरखौ सावो बेलागुर गोसाबो माने दमा मा होनो संक्रान्त दिन ना मा होनो संक्रान्ति ना मा होनो
अ अ
संक्रान्ति दिना फिथा फिथा एवगोन ओमफाय अखानायैहाय अ फिथा एवनानै मागो मागो मागोननि सेथि सानावहाय आ सौ खु्राय आखाइ न मा होनोना माने माइब्रा माइरं सबायाइ सिबिं बुद नारेंखल होनानि एवनो जे एवनानै बेखौ खौहाय माने मोसौनाव सारनाय नुनो मोनो आङो ओमफ्राय गोबोर सानहयो जा सिगां समावहाय माने गोबोर मोनोमोन दाथ' आथिखालनि मोननायाव गोबोरखोननो मान मोसौखौनो फिसिला माथो
नोंसोरनिथिं बिदि जायो नामा
ओमफाय माने गोबोरहाय गोबोर सान होननाय बदि होनोयो दरजा मोखांहाय मान हानि न' थायोमोन ना हानि न' माने उरैहाय माने सान बाददि होनोसै सान बायदि होननानै आगोलाव न'खौ बेंख'नोमोन बे बिदि खालामोमोन
ए आं
दाथ' नुनो मोनला दा नुला बिदि बेबायदि नुलानो
आंबो नुफेराखैनो बेफोरबायदिया माने दासो नोंनिफ्राय खोनादों आरो
औ नोंसोरनिजों बेबायदि होगोन ना होआ आगोलाव नुगोना नुवाखै
खै उन्दैनिफ्रायनो
ओमफ्राय बे जि जे दायोजे
अ अ
थाद होनो थार होनो ओमफ्राय गान्दै होनो गान्दैयावहाय ओ मा होनो गोजान गोजाहाय माने सिन होयो आरो माने गोजा गोजा अन गुन दै आरो सिनदुरजोंहाय गोजा गोजा फोननानै होयो बिदिबो नुदोंमोन आङो
ए
सिगां समाव
बा माथो होनबा बहुद गोबां माथो नेम फालियो माथो होनबा
औ
आं नुफेरनाय जायाखै माने जोंथिं बिफोरबायसा नेम फालिफेराखै माने दिनैसो खोनाबाय आं नोंनि खुगानिफ्राय
औ सिगां समावहाय बेबायदि मोजां माने ओरैबायदि मोजां फालि ओ फालिनाय नुयोमोन दाथ' बेबायदिखौनो नुलानो माथो
अ नोंसिनिथि होमबा दा माला फालिफेरदों ना फेराखै ऐ ऐ बे थांनाय बोसोराव
बेबायदि होयो होनाया ओमफाय जोबोर खम नुनो मोनो आरो बेबायदि होलानो दाना सौराइ आखाइ एवो जे सौराय एवो जे सौरायखौबो एवनायबो नुबावलासो सो आथिखालावहाय
उम आंबो जानो मोनिया बहुद गोबाव जाबाय बेखौ
फिथा एवो फिथा एवनायाबो खम जालांबाय
अम उम
सिगां समावहाय माने ओरैबायदि खालामोमोन मा माने फिथा लावदुम फिथा लावदुम एन्थाब थावनि फिथा माबा लाद औ
ओ फिथा औ फिथा हासुंबो दोङोमोन नामाथाय
औ बिदिबो खालाम नोंसिनिजों खालामोना खालामा
थावनि फिथा एन्थाब फिथा आरो बे बे मोननैयाल' जायो बांसिन ओमफ्राय लारु ओमफ्राय बे मा होनोमोनथाय मा हगमा फिथा होननाया बेथ' दाना नुनो मोनला जान नोनो मोनासै आं
माबायदि हगमा फिथा
बे गासिनाबो बेलेग बेलेग जायोना नामा बे ओइ ओइ जुदुआवदि होनानै बानाया होमबा
अ जोंनियावहाय फिथा लावदुम होनो बिदिखौहाय
बेफोरबायसाखौ मोननोनो मोनजानोनो थांला माने
औ माने आथिखालावथ' माने दस्रा दस्रा माने स्टाइलावहाय एसे बानायनो सिगां समाव गोदोनि समावहाय मा खाग्लि ना मा होनो जेरै हाय उदै गिदिर जायो ओमफ्राय खुगायाजे फिसा जायो जे
अ
बेयावहायसो बानायोमोन न' सिगां समावहाय
अ अ अ
माने नोंसोरनिजों मा नोंङो उन माने सिगां समावहाय उन्दै समफोराव माबायदि नुदोंमोनख माने हौ अमा फिथाखौ माबोरै बानायोमोन
जों जोंनि समावहाय बे खुरैयाव लानानै ओमफ्राय बे जुद जुदुआव होयोमोन आरो
बिदि माबा होआ मा होनो जि
अ जि जि होयो अ जि गो बा होनाय ओमफ्राय जुदुआव माबा होबाय आरो ना मा होबाय जिगाबा जिगाबजों बानायनाय हैथबा औवाजों बानायनाय माबा
औ माने जिगाबजोंनिया माने गोरा खालामनांगौ
अ अ हाब्लाांयि रखम होयोमोन आरो
औवाजोंहाय आराम औवानि मा बा थेवोल ना मा होनो
औ
बेखौ फाननानै आराम माने गथा बानायनानै ओमफाय माने गारहानि गारहानि माबायावहाय मोखांङाव आराम होगोन ना ओमफाय फानै फिस जे ब खाखौहाय खु खुरैजोंबा माने ओ खुरैजोंबा जाया होनो खायसे खायसेहाय मोजां जाया होनो ओमफ्राय थेस्लिनि मोखा ओम खांखौहाय आराम होनानै ओरै फज'नानै होयो जि मोजां जाखायो
ए उम
माने जोंनि ओनसोलाव बेबायदि नुदों आरो आं माने ओरैहाय गार हायाव ओरैबायदि मोजां दै फुदुंगोन दैया ग्लब ग्लब गुदुंखा जाबाथाय बै औवाजों औवा माबाया गुथा खालामबाय थेवलजोंहाय गल खालामनानै होनोसै ओमफाय माने हाबलायैनि आरो ना फिथाया ओमफाय बेयाव ग्रोब होनानै होनोस सै ओमफाय जियाथ' गांनै थाखा नांखागोन जि गामि थाबा थाय माने मोजां आरो ना से उ सोलायबाय थानो
अ
दा गारामा माने खालामनानै होना लानस सिबिं होबा सिबिं होनोसै नारेख खल होबा आरा खालामनानै माने जियाव खोबनानै आराम ख्रोबल' होनांगौ आरो इम जि मोजां जायो बेयाव बेबो बानायनो रोङाबा दै खम जाबा जाया होनो नानायाबो मोजां जानांगौ होनो
अ बिदिसो होमबा
औ ओमफाय एनथाबालाय माबायदि खालामो नोंसि
जोंनिथिं एनथाबा बे अन गुन्दैखौ सौनाय अन गुन्दैखौ लाबाय लानानै ओमफ्राय बे साराय हयथ'बा
लहानि सारायावसो जायोनो न'
फेनाव फेन नैबे सावबाय सावनानै बेयाव उन गुन्दैखौ एरै फेननानै दसे दोनहाबनानै बे सिनि नङाबा मेथाइ गुरू बे मानो नालेंखरनि होनानै बानायबाय आरो
उम नोङा आथिखालावथ' ओरैबायदि नुयोना माने साख'निया बे सा सरग्राया लुहानि बायदि मोनो जे बेनि सायावहाय अनखौ होनानै होबाय ओरैहाय माने फिथा एन्थाब बायदि साइज खालामनानै आजिखालि आथिखालि माबायदि खालाम नाय नुयोमोन आंथ' नुयो आरो दा ओमफाय सि सिगांनियाव ओरैबायदिमोन माने मा होनो हानि हानि माबा गैयामोन ओरै साराय बायदि खा हा साराय बायदि मोनो जे
अ अ नुदों नुदों
जि मोजांहै मो होनानै ओमफाय गुल खालामसै आरो ना
अ
खोस्लिजोंहाय गुल खालामनानै जि मोजां जायोमोन
औ
दा बायदि दा बायदिनियाथ' आरो माइब्राफ्राबो माने लगाय मोन्देर जाजोबबाय जा दस्रा माइ माइफोरजों लगाय मोनदेर जायो जे ओमफाय आजिखालिहाय आरो आथिखालावहाय उवाल गायहेन बाहायो जानो? बाहायानो ग्रेडार मिक्सार ग्रेन्डारावसो होनोसै ओमफ्राय मिक्सार ग्रेन्दडाराव होबाथाय मोजां माबा माने दुलुर दुलुर जायानो बेनिखायनो बै सा सा सरग्राजोंसो होयो आजि आथिखालनि मुगायावहाय आं बि दि नुदों आरो सिगांफोरनि आरो माइब्राफोराहाय बिराद माने मोजांमोन ना आथा गोनांमोन। जेरैहाय गुगोल खालामो ओरैनो गुरु जायोमोन ना
अ आरो गोथावबो जायोमोन ना जानो
औ गोथावबो जायोमोन जि आथा जाबना दोनबाथाय जि मोजां एकदम आथा नां थाबनानै थायोमोन।
अ
दानि माइब्राफोरखौ बेबायदि आद था नांथाबनानै थानायखौनो नुवा।
दे होमबालायना दा जोंना समावबो जाबाय।
औ
दे उनाव खबर मोनलायगोन।
औ
ना दे